खलुमबाइ
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों।
आं नोंथांजों माखासे बाथ्राफोर सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन दे बुंनायसै नोंथां औ गाहाम।
नोंथांनाव माखासे सोंथिफोरखौ लानानै सावरायनो सानदों। नोंथाङा बर' हारिया जौगायैनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन औ ओ खोनासंबानो जाबाय नोंथाङा होमबालाय।
जागोन दे।
ओ जोंनि हारिया मानो जौगा दासिमबो मोजाङै जौगानो हायाखै होनोब्ला मा बुङो जोंङो गोबां बर' हारियानो दा जोंना जानाय लोंनाया फरायनाय बेफोराव खम जानानै दं जानाय लोंनायाव जानाय लोंनाय फारसे बारा जानानै दं। दा बैफोर खारननि थाखाय जोंनि हारिया दा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि हारिनिफ्रायल' बांसिन मानसिफ्रानो मायाव गोदोहाबनानै दं सेंग्रा देरफुनाय गथ' गथ'फ्रा फरायनायनि अनगायै ओ गथ' गथ'फ्रा मा खालामदों बे जानाय लोंनाय जेरै द्राक्स बायदिफोरावसो था गावसिनि बेसेन गोसा सम फोजोबनानै लायो आरो। दा फरायनायनि फारसे गोसो फैला फो फरायनायनि फारसे गोसो होनो हाला बेबायदि जालांगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोबोद गाज्रि। जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि मोनसे गोहोम गोग्लैगासिनो दङ बियो। जानाय लोंनायफोराबो ओ लोगोसे जोंनि हारिया फरायनाय फारसे गोसो होआ होआ जायो। माखासे गामियारि सुबुं फ्रा फरायनायाव बा जोंना रावनिबो माखासे गोबां जेंना थायो दा बैफोरनि थाखाय जों माखासे फरायनायावबो जौगानो हाया हाया जानानै दं नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जों बुंनो हाबावो जे जोंहा ओ जोंनि हारिया बांसिन मानसिफ्रानो जौ जुवा जायखौ जों बुंनो बुङो। बेजों गोदोहाबनानै दङ दानि जुगावनाय ओ मान गुबुन हारिनि मानसि फोरामालाय फरायनायखौ गोसो होनानै फरायनायजोंनो मालाय मोजां मोजां मानसि अफिसार बायदि बायदि जाहैनो हादों। गोजौआव मानसि थाहैनो हादों। नाथाय जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दासिमबो ओ जौ बा बे माखासे जायखौ जों सोरखि खेला होनो। बैफोरबायदिजों गोदोहाबनानै दङ नोंथां। दा गावनि बेसेन गोसा समखौ बै बैसोर बा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बांसिनैनो बे जौ जुवा बेफोरबायदि खामानियावल' बाहायगासिनो दं बैफोर खारननि थाखायनो जोंनि हारिया दासिमबो जौगानो हाया हाया जादों बा जोंनि हारिया जौगानायाव एसेबाबो हेंथा मोनगासिनो दं आं सानो नोंथां दा बैफोरखौ जोङो ओ जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे रायलायनायनि गेजेरजों बा माखासे ओ मेल लानायनि गेजेरजों फोजोबनो हायोब्ला जोबोद गाहाम जागौबा मोजां फारसे बा गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दा बे थांबाय
औ
लोगोसे जोंनि हारिया मा खालामगासिनो दङ दा ओ माखासे मोजां मोजां ओ न'खरनि मानसिफोरा बा मोजां मोजां न'खरनि ओ जायफोर नाखि मोजां मोजां फोरोंनो हायो मोजां मोजां गुबुन हादरफ्राव फोरोंहरनो हायो बा गुबुन जायगायाव फरायहोहैनो हायो बैफोर सुबुंनि गथ'फ्राबो माखासे थांनानै फरायनो होननानै फरायनायनि नामाव थांनानै जोंनि हारिनि मानसिया गुबुन लाइनसो लागासिनो दं बा गुबुन लामाजोंसो थांगासिनो दङ दा बैफोरबो जोंनि हारिनि जौगानायाव गोबां हेंथा खालामदों मानो होनोबा गुबुन हारिया जोंखौ बा जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौ टारगेट खालामनानै बिसोरो माखासे जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ गाज्रि लामाजों लांनो हायो नामा बैफोरखौसो नायनानै थाखायो दा बैसोरनि टारगेटआव जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोग्लैगासिनो नो दङ आरो नोंथां बि जिल्लालामाव दिन्थि
दनो
फारसे मा जायो गुबुनाव फरायहैदों होननानै गुबुनाव थाहैदों होननानै बैसोरनि लामा दिन्थिनाय बा गाज्रि मोनसे दैदेननायावसो जोंनि हारिनि मानसिया गफबनानै थाहैयो दा नैबे खार'ना नैबे माखासे गाज्रि आखुफोरा जोंनि हारियाव हाबनानै दं नैबेनि थाखाय जोंनि हारिया जौगानायाव जोबोद हेंथा मोनगासिनो दङ नोंथांा दा बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे आरोबाव ओ जोंनि हेंथा मोननाया जाहैबाय फरायनायाव जोंना बर'नि जेनाखि बर' रावजों फरायो जोङो बे बर' रावजों फरायनायाव जोङो ओ क्लास टेन बा थाखो जि बा थाखो जिनैनि उनाव जेनाखि जों फरायनांगौ जायो इंराजि रां रावजों दा नै बेहाय जोंनि बर' रावजों फरायनाय बा बर' बिजोंजों फरायनाया जोबोद खस्थ' मोनहैयो नोंथां बा बुजिस्लाबनो हाया जाहैयो। दा बेनिखायनो गोजौ फारसे दावखोनानायाव बा गोजौ फारसे फरायनो थांनायाव जोंनिया रावनि माखासे ओ जेंना नुजानायाव फरायस्लाबनो हाया हाया जायो नैबेबो जोंनि हारिनि जौगानायाव जोबोद गिदिर हेंथा होगासिनो दङ बा गोहोम खोख्लैगासिनो दं नोंथां। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां‌ नोंथांमोननि बे सुंद' फोरमायथियाव
औ नोंथाङाबो आंनो माखासे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा जेखि ओ
आं बिदिब्ला
ओ जों माखासे जानाय आदारनि थाखाय माखासे रैखाथि जानो थाखाय जोंनि देहाखौ थिग खालामनो थाखाय जों मा जानांगोन बा मा खालामनांगोन बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायलांनोसै ओ जानाय आदारनि रैखाथि बे जाबाय जों जानाय आदाराव जाहाथे जेबो मुवा जाय जोंनि थाखाय गाज्रि बेफोरो नामफाथिदि आरो जों बेखौ गोगोयै मोनजानाय बेबायदि थासारिखौनो जोङो जानाय आदारनि सांग्रांथि खालामनाय होननानै बुंनाय जायो। जानाय आदारनि सांग्रांथिनि बेलायाव जोङो गिबियावनो आबाद मावनाय बिनि सायाव जोङो सिगांग्रो सानग्रोनांगोन। बे आबादा माबोरै मावजानाय एबा माबोरै खालामजानाय बेयो रासायनारि हासार मुलिफोरजों बानाय जानाय नङा बिनि सायाव जोङो साननो गोनां मानो होनोब्ला बांद्राय हासार होनाय बि बिफांनि फिथाइ एबा मैगंफ देहानि थाखाय गाज्रि। बेबायदिनो बांद्राय मुलि होनाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरा देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि। दा जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानो नांगौ आरो जाहाथे जों बैफोरबादि मैगं थाइगंफोरखौ मोनजाया बेनि थाखाय जोङो सांग्रांथि जानो नांगौ। बेनि अनगायैबो जोङो बैफोर मुवाफोराव आरोबावसो माखासे बिबांनि रासायनारि मुवा होनाय जायो। जायनि गेजेरजों बैसोर मुवाफोरा गोथाङै थानो हागौ एबा थाबै मोननो हागौ बेफोरबादि माखासे रासायनारि मुवाफोर होनाय जायो जेरै थालिर बेबादिनो माखासे फिथाइ सामथाइफोर जेरै मैथ्रु जानो हागौ। बेनिफ्राय बेबायदिनो थाइजौ बेफोरबादि मुलि फिथाइयाव माखासे मुलिफोर जेरै खारबायाइट होननाय मोनसे रासायनाय मुवा होयो बेयो देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि। दा जोङो बेफोरबायाददि मुवा बेसादफोर एबा रासायनारि मुवाफोर होनाय जाग्रा आदारनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो नांगौ। आरो बेबादिनो नायावबो माखासे रासायनारि मुवाफोर होयो। जायनि गेजेरजों बिसोरो गोबाव सम मोजाङै थायो। बेबायदिनो नायाव फरमेलिन होननाय मोनसे रासायनारि मुवा बाहायनाय जायो। फरमेलिन होननाय रासायनारि मुवायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि। दा जों बेफोरबादि नाफोराव फरमलि होनाय आदारखौ एबा नाफोरखौ मोनजायोब्लानो जोंनि देहायाव बायदिसिना रोखोमनि बेरामफोर सन्देरनो आखायाव लायो। जोङो बेनिफ्रायबो बारग'नो नांगौ। बे बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे राहाफोर लानो नांगोन। जोङो बेफोर नाफोरखौ जोङो आनजाद लानो नांगोन। आरो बेबादिनो आदारनि संरैखाथि हिसाबै जोङो माखासे संनाय आदार बिनि दोननाय बेफोरनि सायाव जोङो साननो गोनां जायो। संनाय आदारखौ जोङो जोथोनै लाखिनो गोनां जायो, खोबनांगौ। माखासे मुवाफोरखौ जोङो सुस्रानो नांगौ। संनायनि सिगां जोङो बासन एबा आइजें आयलाफोरखौ जोङो मोजाङै सुस्रानांगौ। आरो संनायनि उनावबो बेखौ मोजाङै संनांगौ। मोजाङै संनानै बेबायदिनो जोङो जानो थाखाय बेखौ बाहायनो नांगौ। मोजाङै संजायै आदारफ्रा देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेफोरबायदियाव माखासे बेरामफोराबो सन्देरनो लायो। आरो बेफोरबादिनो जोङो संनाय जायगा अगदाब बायदिफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ। बेफोरबायदि साखोन सिखोनै लाखियाब्ला जोंनि संनाय आदाराव बै माखासे गेसाव मुवाफोरनिफ्राय बेक्टेरियाफोर सनदेरो जाय जोंनि जाग्रा आदाराव हाबोब्ला बेनो जोंनि जानाय आदारजों उदैयाव थांनानै जोंनाव बायदिसिना रोखोमनि बेरामफोर जाहोयो। जोङो बेनिफ्रायबो सांग्रां जानो नांगौ। दा आङो आदार संरैखाथिनि सायाव